अ
औ
खोनादों ना
औ खोनादों
दे जोंहा बिदिब्ला ओ दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायलायदोनि
औ जागोन
औ दा नोंथाङाथ दावबायनो मोजां मोनो जानांगौ नङा होमबा उम उम दा नोंथाङा मा मा जायगाफोराव दावबायहैखांखो
ओम ओरैनोथ आङो बिदि बांद्राय गोजान गोजान जायगाफ्राव थांनाय जायाखै ओ सिलंआव थांफेरबाय बिनिफ्राय ओ अरुनाचल आरो बिदि गुबुन जेरावबो थांनायजाया खैआरो
औ दा नोंथाङा दाव मानो थाखाय दावबायनो मोजां मोनो
ओ माने आङो ओ आंनियाव बुंनोसै आंनि बायदिब्ला माने आङो गोजान गोजान बिदिनो नुफेरै जायगा बा गुबुननि ओ बै जायगानि सुबुंफोरा माबायदि थायो माबायदि जायो माने बेफोरखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनो आरो ओ आङो बि बिदि दावबायनायनि गेजेरजों बै जायगानि सुबुंफोरनि माव माबा मोनसे गोदान सोलोंनो बा ओ बिसोरों माबायदिहै सोलियो बेफोरखौ नायनानै माने मोजां मोनो आरो माने गोदान गोदान माने एक्सपिरियेन्स बिदि लानो मोजां मोनो आरो आङो ओ नोंथाङाबो बबे बबे जाय बेयाव ओ दावबायफेरखो
आं बो दावबाय ओ भारतनि माख से औ खोनागासिनो दङ दे ओं औ आंबोब माने भारतनि मोन मोनाब्रै मोनबासो ओ हादरसाफोराव दावबायनानै फैबाय दा मेेनलि दावब बायनाय होननानै बुङोब्ला ओ मानसि माहारिनि जिउआथ माने दान्दिसेनि थाखायल नङा होमबा
औ
औ बे दान्दिसेनि जिउखौ माने जोङो रंजा खुसि बारहोनो लुबैयो नङा होमबा? दा जोङो रंजा खुसि बारहोनोब्ला माने आथिखालाव माने ओ मानसि ओ फोरा माने फ्रायानो ओ साख्रि बाख्रि मावो। ओ फ्रायनावनो माने रांखावरिया एसेसो दंखायो आरो ना दा जेब्ला जोङो थैनानै थांङो अब्लाथ जोङो बे रांखावरिखौ लांफानो हाया नङा होबा दा बेनि थाख ओंखायनो मा जोङो थांनानै थानाय टाइमावनो माने जोङो ओ ओ जोंनि जिउखौ माने ओ रंजा खुसि बारहोनो लुबैयो आरो दा नोङो ओ जायफोर साख साख्रि मावग्रा साख्रि मावग्रा होननानै बुङोब्ला बिसोरो साख्रिजोंनो माने खाम साख्रिनि खामानिजोंनो बिसोरो एकदमबारे माने बेस्थआव थाबाय थानो गोनां जायो ना ब्रेनफोरा जोंनि मेलेम फ्रा एसे प्रेसार मोनो माने बेखौ एसे माने ओ फ्रियाव लाबोनो थाखाय जोङो बेरायहैनो लुबैयो
औ
दा आङो ओ ओ बिदिनो जोंनि ओ सिलं अरुनाचल दार्जिलिं मध्य प्रदेशनि माखासे आ जायगाफ्राव बेरायबाय। दिल्लीयावबो बेरायहैबाय इदिनो माखासे जायगाफ फोराव माने एक्सप्लर खालामहैबाय आरो बेरायहैनाय जाहैबाय दा बेफोराव माखासे जोङो नुनो मोनि जायगाफोरखौबो नुहैबाय जेरै ओ दिल्लि मा होनो आग्रायाव जे ताजमहल दङ ताजमहल होननानै बुङोबा जोङो लेखायाव फराय बोनो मोनदोंमोन माने ताजमहल जायखौ साहा जाहाना माने गावनि ओ बिसिनि गोसोखांथियाव लुनानै दोनदोंमोन। दा ओरैबायदि समायना ता ताजमहल ओ बेखौ ओ गावनि मेगनजोंनो नायहैनानै ओ नुनो मोननानै माने जोबोद गोजोननाय मोनो दा थिग बेबायदिनो जोङो मा होनो डुबाइफोर बायदियाव माने बुर्ज कालिफा होननानै बुङो ना ओम बुर्ज कालिफाफोरखौ जोङो नायनो गोसो जायो नाथाय दिनैसिमबो थांनो मोनाखै ना जोंनि गोसो जानायफोरखौ माखासेखौ सुफुंनो लुबैयो आरो जोङो नाथाय माखासे जेंनाफोरनि ओ थाखायनो जोङो मा जोंनि गोसो जानायफोरखौ सुफुंनो हाया।
औ।
ओम दा बेबायदिनो दावबायनाया गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो दावबायनो ओ मानसिफोरा गुबुन गुबुन रोखोमै दावबायो ओ सो बाया माने ओ ओ माने रंजानायखौ लानो थाखाय दावबायहैयो। माने गुबुन जायगायाव थांनानै बेवहाय रंजा रंजानाय लाहैनो थाखाय दावबायहैयो आरो गुबुन जायगायाव जोङो देहायारि जेंनाखौ जोङो ओ मेन्टेलि इसु मेन्टेल हेल्थ इसु बेफोरखौ जोङो ओम मा होनो ओ फाहामथाय हैनो थाखायबो जोङो दावबायहैयो। गुबुन जायगासिम थाङो नङा होमबा जेरै जोंनियाव मा जायो ओ जोंनि आसामनि गोबां मानसिफ्रानो मा नेपाल हादराव ओ मेगननि फाहामथाय लानो थाखाय माने नेपालाव दावबायहैयो ना?
औ औ।
होम। जेरबाया मा जायो ओ ओ हिनजावबो हौवाबो सानैबो ओ गब गभारमेन्ट जब खालामो साख्रि मावो माने बिसोरो मा ओ प्रिहानि बेफोरबायदि। खोंथाखाय था
औ।
ओम।
औ बेरायनायाथ' माने बेरायनांगौ ओ गोबां जोङो हमनानै ला गुबुन जायगाफोराव बेरायनो थाङोब्ला हमना गुसु जायगा बा बिदि बांद्राय होंगो-दोंगो नङै जायगा फोराव थाङोब्ला बेरायनानै माने माइन्द फोरफोरखौबो फ्रेस मोनो। ओ मोजां मोनो आरो देहाफोरख खौबो
औ।
बेफोरनि थाखायनो माने बेराय ओ सम सम बेरायनांगौ आरो। आरो बेनि बांद्राय नङाब्लाबो मानसिया माने बाहेराव एसे ओंखारदावनांगौ होननानै आं सा सानो आरो माने
औ दा नआव जायफोर हाबसोनानै थाबाय थायो बिसोरखौ माने ओ ननि एम्बुनो दैखरनि एम्बु होनलाय लाङोना बर'नि मानस
औ औ औ। माने जाय सुबुंफोरा माने जेरावबो थाङा बा लोगोफोरजों बा ओ जेरावबो माने खालि नआवल हाबनानै थाबाय थायो लोगोफोरजों माने रायज्लाय बा लोगो फोरजों बे नो थांनाय बिदि खालामाब्ला माने बै सुबुंफ्रा माने बांद्राय सानब्रेग्रा बेफोरबायदि टाइपनि जालाङो। माने ओ बांद्राय खोथा अभार थिंकिं टाइपनि माने साननायफ्रा माने हारसिं थायोब्लाथ गोसोआव गोबां बायदि रोखोमनि साननायफ्रा फैबाय थाखा थायो नालाय। औ बिनिखायनो नो आङो माने जाय नफोरावनो हाबसोनानै थाबाय थायो बिसोरनि माइन्डआ माने अभारटिं सानग्रा जालाङो बेफोरबायदि दि आङो मोनो आरो।
औ औ जायो। माने ओ ओ मा होनो मेलेमारि जेंना। जायखौ मेलेमारि जेंना होननानै बुंनाय जायो ओ बे मेलेमारि जेंना जानाय मानसिफोरखौ बांसिन फ्रायखौनो बे नआवनो हारसिङै थाबाय थानाय ओ हारसिङै थाबाय थाग्रा मानसिफोरखौ जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो माने। जायफोरा ओ ओ गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बेरायथिंलाबाय थायो बिथांमोनखौ माने ओ फ्राय देहायारि जेंनाजों साग्लोब ओ मेलेमारि जेंनाजों साग्लोबजानाय बेखौ माने खम बिबाङै नुनो मोननाय जायो।
औ। ओ बेबायदिनो ओ हमनानै ला हाजोआरि जायगा बा ओ ट्रेकिं खालामनाय बेफोरबायदि जायगाफोराव बेरायोब्ला खालि माने बेरायनायनि थाखायल नङा देहानि थाखायबो माने गोबां मोजां जायो जिहेथु ओ जोङो ओ गोबां सम इदिनो नफोराव बा अफिस बा साख्रि मावनाय सुबुंफोरा खामानि मावनानै बेफोरबायदि ओ बेरायनो बा थाबायनो बा एक्स्रासाइसनि थाखाय माने गोबां सम दिहुननो हाया बिसोरो बेनिखायनो ट्रेकिं खालामनायफोरनि गेजेरजोंबो माने ओ थाबायनानै नोंनि देहाखौ माने ओ मोजां खालामनो हायो आं बेफोरबायदि सानो आरो।
औ औ औ जोंनि था
खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ।
हेलौ।
औ। दासो खोनादों।
औ माने सासे फुस्थि सुबुं होननानै बुङोब्ला बिनि देहायाबो थिग जानांगोन
औ।
ओ बिनि ओ गोसोआरि मेलेमारि गियान बेबो थिगानो थानांगोन दा सासे मानसिया माने गोहो मेलेमाल बेनि ओ गियानाल गियिनाल जोबोद दङ बात बेनि देहायानो बिराद लोरबां होमब्ला ब बेबायदि सुबुं जोङो फुसथि सुबुं होननानै बुंनो हाया। नङा होमबा? होम। उम दा बेखायनो जोंनो गासिबो नांगौ आरो दा जोङो देहा खौ गोख्रोङै दे हो ओ थाखायनोथ' जों एक्स्रा
औ।
बेखायनो जा गोनां जाहैयो दा बेरायनाया बो मोनसे एकस्रासाइस मोनसे जायगान फ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनाय ना?
नंगौ औ।
दा बेफोरनि थाखायनो जोंनो बेरायनायखौ नांगौ आरो ना नङा होमबा?
औ औ। बे सम थानायावनो ओ जायगाफोरखौ बा नोङो बेरा औ ओ जोङो बिदि बांद्राय गोजानाव गोजानाव नङा थेवबाबो माने दायो जोङो माने जुक भेलि थांनायनि ओ प्लेनिं खालामगासिनो दङ' आरो।
औ।
ओ
अ लोगोफोरनि गेजेरजों थांगोन नङा होमबा?
औ औ लोगोफो फोरजों माने ज' थांनायनि दि सावरायगासिनो दङ' आरो दासिमबो ओ माला थांनाय जामारो बे औ माने फिक्स खालामथ'नाय जायाखै आरो।
अ बिनो सम बेरायबाय थानांगौ।
औ।
दे होमबा बिदिब्ला जों ओ दिनैनि बेरायनायनि जि सावरायलायनाय बेखौ बेयावनो दोन्थ'लायनोसै नामा?
औ जागोन बिदिब्ला।